खोनादोंना नों हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां दङ आं ओरैनो जिरायनानै।
अ आङो नोंथांनो ओं नों थांजों गोनांथार माखासे खोथाफोर ओ सावराय नोसो नोंथांनो आङो फन खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा
औ नोंथां औ नोंथां हागोन दे बुंलाय मा आयदानिसो सावराय
अ नोंथां नों नोंथांआबोथ' मिथिखाबाय जानांगौ जे आथिखालाव जे जोंनि आबहावाया गुबुं बले जानानै थांगासिनो दङ। जागास सिनोदङ दा बैफोर ओ मानि थाखाय जादों बे जानायनि जाहोनखौ नोंथाङा आंनि ओ सिगाङाव फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ आं गिबियावनो ओ आबहावा गुबुंलेनि मोन फंनैसो ओ मोननैसो ओ बिदिन्थिखौ लानानै आं नोंथांनो फोरमायगोन। जाबाय गिबियावनो ओ आबहावा जों मा माबाखौ बुजियो जोंनि बारहावाया गाज्रि जानायखौनो जोङो आबहावा गुबुंले होनना बुङो। जेरै आबहावा गोबां जानो हागौबा नोंथां ओ बेफोर बिथिंफोरनि गेजेराव औ गाहाय ओ मोननैसो गाहाय ओ बिथिंफोरखौ दों जानो जाहैबाय गिबियाव सुबुं अनजिमा बांनाय बेनि थाखायनो मा जोंनि आबहावा गुबुंले जायो। सुबुं अनजिमा ला बांनायनि गेजेरजों म जोङो बेखौ बुं-बुंनांगोन सुबुं अनजिमा बांनायनि गेजेरजों जों ओं ओ मा होनो जों जाग्रा आदार जाग्रा आदार बांनायनि जाहोनाव मा होनो जोंनो ओ बै आबाद मावनायनि अनगायै खामानि मावना जानायनि अनगायैबो जों गोबां गोबां मा होनो ओ जिनिसफोर नांगौ जायो बेफोर जिनिस नो जों मा खालामनो गोनां जायो जोङो मा होनो खौ जोङो जौगा होनो गोनां जायो जेरै बिरोंदामिनजों लोगो लोगोनो मा होनो जोंनो मा होनो जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय सुबुंनि बैफोर सुबुंनि अनजिमाया बांनाय लोगो लोगोयै मा होनो दारिमिन कारखाना बेफोरखौ जोंनो ओ मा होनो ओ फोजौखां नो गोनां जादों एबा बेफोरखौ गायसननो गोनां जादों बेनि थाखायनो जोंनि आ बया गुबुंले जादों जेरै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगों लोगों‌ जोंनो मा नांगौ जादों होनबा जोंनो हान्था मेलानि थाखाय जों मटर गारि बाइक बेफोरबायदिनो गोबां नांगौ जायो गाननाय जोमनाय सि बेफोरखौ नांगौ नांगौ जायो बैफोरखौ मोननो थाखायनो जोङो। बैफोर दारिमिनफोरखौ बानायनाय जादों बैफोर दारिमिनावनो जोङो सिफोरखौ जोङो जों थाखाय जों गेदेर गेदेर मेसिन बैफोर मेसिन सालायनायनि ओ गाज्रि थुवाफोर ओंखारनानै बारहावाखौ गुबले खालामदों आरो मा ओ सुबुङा बाहाय हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर बाहायनाय बैफोरनि गारि मथरनिफ्राय ओ गनाय उ उखुन्दै उखुन्दैफोर मा खालामदों जोंनि आबहावाखौ गुबुनले खालामदों बैफोर गुबुनले जानो थाखायनो जों आबहावा मोनसे दिदोमथिनिफ्राय माने गैया जालांबाय। बेफोर जाहैबाय। गुबुन फारसेथिं मा होनो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो ओ आदारनि बांनाय लोगो लोगो जोंनो मा आबाद मावनो थाखाय जोंनो आबाद फैलाव आबाद फोथारनि गोनां जायो। बैफोर फैलाव फोथार आबादखौ जों बहा मोनगोन सुबुङा अनजिम बांनाय लोगो लोगो जों मोनगोन हाग्रा खौ दानस्रांनानै हाग्रायाव थानाय गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै जोङो मा होनो बेफोरखौ जों दानास्रांनानै जों आबाद मावनो हमबाय सुबुंफोरा बेफोर दान नाय जाउनाव मा बिथांमोना ओ दंफां जोबस्रांलांबाय बे जोबस्रांलांनाय जाउनाव जोंहा मा जाखो बैफोर ओ दारिमिनफोरनिफ्राय गनाय कार्बन डाइ अक्साइद गारि गारि मटरनिफ्राय गनाय कार्बन डा अक्साइड। साइड बैफोर कार्बनडाइ अक्साइडखौ जानो थाखाय बिफां लाइफाङानो गैयाब्ला बोरै ओ मा होनो ओ बोरै ओ बैफोर कार्ब अ-अ डा अक्साइडआ माबायदि जोबगोन बिनि थाखायनो मा जाखो जोंनि ओ आबहावायानो गुबुंले जा जाबाय बार हावाफोरा बेजों लोगोसे जोंहा मा जागोन अखा बांखाया खम जालांबाय दंफां लायफां थाब्लासो जोंहा अखा हागोन ओ बेनिखायनो मा जोंहा अखा बांखायाबो गैयिनि थाखायनो बोथोर मा होनो बो थोरफोरानो मा होनो ओ हास्राव खुस्राव जालांजोब्बाय एबा ओ मा होनो ओ दैमा दैसानि दैफोराबो राननो हमलांबाय। आरो। आरो बिदिनो जोंना मा जाखोन ओ दंफां लाइफां जोब नायनि जाउनावनो जोंहा ओ मा होनो बिदुंनि दुंथायाबो बांलांनो हमबाय बे दुंथाय बांलांनायनि हमनायनि जाउनावनो ओ ओ दुंथाया बांबाय बेफोरनि जाखाव जोंङो ओ मा जागोन? हाफोरा। खरान जानो हमबाय आरो आरो मा मे बैफोरो ओंखारनाय कारखाना दारै मि दुङा फोरा बांसिन बे नोगोरफोराव मा होनो बांसिन बिहोमा होसिनो आरो नोंथां जेरै जोङो आसामनि ओ जो एबा भारत हादरनि सबसे पलुटेड ओ थाउन नोगोर होनना बुङोबा जोङो दिल्लीखौ बुङो आरो आसामनि सबसे पुलटेड सोहोर होनबा जोंनि गुवाहाटि बेफोर जाहैबाय बेफोर नोगोरफोरा जाहैबाय कारखाना थानायनि थाखायनो जादों नोंथां बेबायदिनो। ओ मा होनो बेफोर दारिमिन आबादनि थाखायनो आबहावा गुबुंले जायो नोंथां। बिनि अनगायैबो नों गो ओ नोंथाङा मोनथिबावनो हागौ मा होनो? आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै आरो नोंथाङा जा मिथिगौ आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां आङो। नोंथाङाथ' जेनाखि आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो बेखौ फोरमाय लांखाबायानो। दा आङो होबथानायनि सोमोन्दै एसे खोथा बुंलांनोसै नोंथां बेफोर फोरनिफ्राय जोङो माबोरै ओ होबथानांगौ बेखौ दा नोंथाङा खोनासंलांदो। जेनाखि नोंथाङाथ' फोरमायखाङाबाय जे आबावा गुबुंले जानाय बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां फोरमाय। लांबाय दा जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जेनाखि जोङो बै आबहावाखौ ओ गुबुंले माबोरै गुबुंले। बेखौ जोङो मिथिग्रोनाया गोनांथार अब्लासो जोङो होबथानायनि राहाखौबो जोङो दिहुननो हागोन। जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानाय होनोबा जेनेबा आबहावा गुबुंले जानाय बुङोब्ला हा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय ओ बे फोरखौनो जोङो बुजिनाय जायो दा बैफोरखौ जों माबोरै होबथानो हायो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो जेनाखि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनावहाय जेनाखि बिफ बिफां लांफां दाफाय जानाया बांनायनि जाउनाव जे जोंनि आबहावाया दिदोम गैयै जालांबाय कल कारखाना बांनायनि थाखाय दिदोमथि गैयै जालांबाय दा बैफोर जा फोरखौनि थाखायनो जे आबहावाया गाज्रि जालांनो हमदों दा बेखौ बुजिनानै जोङो। ओ बि जोङो सुबुं माहारिया बिफां लाइफां गायनाय अनजिमाखौ बारायनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांसो जेनाखि कार्बन डाइ अक्साइडखौ लानानै जोंनो अक्सिजेन होनानै जोंनि आबहावाखौ दिदोम बा सोमखोरै लाखिनायाव हेफाजाब होयो दा दा नै जोंनाहाय दा दैज्लां बोथोर दा सान्दुंनि बिबाङा गोबां बारा जानायनि जाउनाव जोंनावहाय बिफां लाइफाङा खम जानाय नि जाउनाव जोंनाव गरमा गोबां जानो हमदों बेनि थाखायनो जोङो बैफोरखौ बुजिनानै जेनाखि ओ हाजासेबां जोङो लांदां जानानै थानाय जायगाफोराव बे बिफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो जोङो थाखानाय ओ हाग्राफोरखौ माब्लाबाबो दानस्रांनो नाङा बेबायदिनो जोङो आरोबाव जोङो जेनाखि मानसिनि गारि मथर बांद्राय सालायनाय जे ससे थाङोब्लानो मानसिफ्रा गारि मथर मटर नङाबा थांला बा आसिंजोंनो थाबायनानै दा बैफोर गारि मथर सालायनायनि सोलायै ओइ जे मानसिफोरा ओ बा सुबुं माहारिया जेनेबा थाबायनाय बा साइकेल मटर गारिनि सोलायो बेखौ बा बाहायनाया गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला जे गारि मथर सालायनायनिफ्राय जेनाखि कार्बन डाइ अक्साइड गयो बैयो कार्बन डाइ अक्साइडानो जेनाखि जोंनि बुहुमाव ओ बुहुम बिखुं दुंग्लोबनाय जायखौ ग्लबेल वारमिं होनो जोङो बेनि थाखायनो जायो दा बैफोरखौ जोङो खमायनो थाखाय जेनाखि जोङो गारि मथर सालायनाय जानला मोनला ओ बाहायगारनाय बैफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ। आरो बै बेजों लोगोसे जोंनाहाय दैयाबो गुबुंले जालांनो हमगासिनो दा जोङो बैखौ होबथानाया गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दैखौनो गुदि गाहाय महरै जोङो ओ मिथिनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव दैखौ नांथारगौ जेरै आबाद मावनाय आबाद फोथार आ लोंनाय दुगै दुगैनाय लोबनाय गासैबो हाबायावनो जोंङो दैखौ बाहायो दा बै जोंङो दैखौनो गुबुं खालामनानै लायोब्ला जे जोंनावहाय बेमार आजारा जाखागोन मानो होननानै बुङोब्ला बै कलखारखाना ग'बोनाय जेना खि गेस ओ ओ बायदिसिना बेकटिया मुवा बेसाद फोरखौ दायरेक माखासे दैमाफोराव गारहरनायखौ नुयो दा बैफोर दैमाफोरा जेनाखि जेराव मेराव बोहैलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा आबाद फोथाराव आबाद मावनायाव आथिखालाव रासायनारि हासार बैफोरबायादि बाहायो दा बैसोरबो ओ स्रा जेनाखि दैजों गोरोब बैफोरनि जाहनाव जोंनि दैयाहाय गाज्रि जालांनो हमो दा बैफोर गाज्रि जालांनाइनिफ्राय जेनाखि ओ होबथानो थाखाय जोंङो बैफोराव बैफोर जेनाखि दैफोराव पालस्टिक ओ बा बायदि गाज्रि मुवा गारनाय रासायनिक हासार बाहायनाय बैफोरनिफ्राय जोङो जानगारनाया गोनांथार। ओ नङाब्ला जोंनावहाय बायदि दैजों जानाय बेमार आजार जेरै कलेरा बैफोरबादिआ जानो हागौ आरो जोंहाय मोनसे बैफोरबायदिखौ खमायना थाखाय जोंआहाय मोन से ट्रि आर फरमुला दङ जायखौ होननो रेडिउस डिउस रि साइखेल ओ जोंङो मानि माखासे मुवाफोर जेरै ओ जोंङो ओ गारनाय मुवाफोरखौ जोंङो बाहाय फिननो प्लास्टिक बायदिसिना फोरखौ जोंङो जोंनि जिउ आवथ' जोंङो सानफ्रामबो प्लास्टिक बथल बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओ बाहायबाय थानाय जायो दा बैफोर प्लास्टिक बथलफोरखौनो जोङो आरोबाव दै लोंनायाव औ बाहायनायनि अनगायैबो आरोबाव जोंङो बैखौ ओ ओ आबाद ओ जेनबा मा माबा मोनसे बिफां गायोब्ला दा बैहाय बेफोरखौ जों जोथोन लानो थाखाय बोरमा जानाय बायदिसिनानिफ्राय जानायनायनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो थाखाय बैफोर प्लासट प्लास्टिक बथलफोरखौनो जेवरानि महर होनो हायो जायखौ जोङो बिफां गायनायखौ जोङो रैखा खालामनो हायो। बेबायदिनो जोंङो बे मिथिंगाजों गोरोबनाय ओ खामानिफोरखौ मावनाङा जोङो दैखौ जानला मोनला बाहाय गारनो नाङा आरो जोंङो ओ जिब जुनार ओ बुथारनाय बेैफोरबायदि हाबा फोरावबो जोङो जानगाराव थाथारनांगौ ओ बेबायदिनो जोंङो ओ गोबां माखासे ओ जोङो ओ सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेरावबो जोङो सांग्रां होबाय थानांगौ बैफोरबायदि सांग्रांथि होनायनि गेजेरजोंनो जोंङो जोंनि आबहावाखौ जेनाखि समानसियै बा मोजाङै जोंङो ओ होबथानो नाजानांगोन। ओ बेनो आ नोंथां दा जोंनाहाय समाबो जाबाय नोंथां दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां? दे दोनथ'सै नोंथां बिदिब्ला।
नोंथां।